हेल' नथां औ औ दायो नोंथांजोंहाय आङो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ दा बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला आङो जागायग्रोनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
औ दा बैसागो फोरबो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि बैसागो फोरबोआनो ओ जोंनि गिबि फोरबो एबा जोंनि आसाम हादोरनिनो गाहाय फोरबो होननानै जोङो बुंनो हायो। जायखौ असमियाफोराहाय बिहु होननानै बुङो।
औ
आरो जोंनि बर'फोराहाय बैसागु दा बैसागु खौहाय जों माबोरै फालियो बा माबोरै रंजायो जोंनाव सोंथि जायो नङा होमबा? दा बैसागुखौ जोङो माबोरै फालियो होननानै बुङोब्ला जोंनाव जे सैथ्र' दाननि जोंहा जोबथि खालार बा जोबथा खालारावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो नङा होमबा?
नोंगौ।
औ जा बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागुखौहाय आयदा आयदा रोखोमै जोङो राननो हायो। मारैहाय होनना बुंबा जोङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु
औ
आरो लोगोसेनो मा होननो बुंबावनो हायो जोङो आलासि जालायनाय बैसागु होननानै बुंनो हाबावो। जे आलासि जालायनायनि होननानै बुङोब्ला जों जे गामिनि जि मोसानाय रंजानाय जोबलायनाय जों लोगोसे बिनि उनावहाय जा आलासि जानो थांलायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। दा मोसौ थुखैनाय फोरबोआवहाय जोङो गिबियाव जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय नांगौ रोखोमनि जगार जोंहा लानाय जायो थिग बेफोरबायदिनो बाब्रिकब दिग्लि लिथि लाव, फान्थाव बेफोरखौ हानानै जोङो बिबार माला सुनाय जायो।
औ
दा बिबार माला सुनानै जोङो बेखौहाय
मोसौनो गानहोयो आरो लोगोसे मोसौनाव अबावबा बेटारि एबा बै सारायनि हांगार बेखौहाय हख'नानै जोंहा थाव गुबैजों आराम मिसल खालामनानै बेखौ बेखौहाय जोङो मा खालायो गोसोम गोसोम फोथा बानायनानै बेखौ बै लाव हास'नायजों बेयाव थर थर थर बेखौ फोथा फुननानै होयो आरो जोङो बिनि उनाव जों बे सौराय एवनाय ओमफ्राय बिदिनो लाव फान्थाव ओ हानाय बेफोरखौहाय जोङो लानानै जोङो बे मोसौखौ ओ जोङो फुं समावहाय थुखैनो लाङो आरो। औ जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो अब्ला जोंना ओ बेबायदिनो दैमाफोरावबा फुख्रिफोराव जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो।
औ
जोङो लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारा जा बेफोरबायदि होनलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदिनो बे मोसौ बैसा गुवाहाय जोबनानै थाङो थुखैखांनायनि उनाव बिनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागु फैयो एक थारिकआवहाय बिदिनो जोंहा ओ मोसानाय रंजानाय फोरबो जोंहा फालियो बेदिनो गिदिरखौहाय खुलुमनाय उन्दैखौ अननाय। बेफोरबायदिखौहाय जोङो खालामो बा सोलिगासिनो दं आरो बेफोरबायदिया औ आरो बिनि उनावहाय जोंहा दंबावो बेनि उनाव बे जोंहा खुलुमलायनाय मान बावलायनाय बेफोरनि उनावहाय जोङो मा रंजायो बाजायो बेबायदिनो गथ'फोराबो रंजायो
औ।
गथ'फोराबो सान सानसे रंजागोन ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन फोराबो साननै बिदिनो बोराय बुरैफ्राबो साननै गासै बिदिनो गथ' गथाय लानानै जोङो ओ स्नि सानसिमहालागै बैसागु फोरबोखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ मोसानाय रंजानायजों लोगोसे बिदिफोर फालिनायखौ नुनो मोनदों आरो। बिनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो आलासि जालायनाय बेफोरबायदि थाङो थिग बेबायदिनो बै सागुआव जोङो मोसानाय रंजानाय जेरै ओ लाइमोन सिख्लाफोराहाय जोंना बिसोरो दख'ना गोमो बा दख'ना बिदन दख'ना ब्लाउस गोजा फोथा गोजा आसान खेरा माला ओमफाय हाजो आगरनि आर'नाइ लानाय फास्रा लानाय आरो जोंहा हौवाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरबो गामसा आरो दानि गोदान ओंखारनाय आर'नाइ खद गस्ला बा गस्ला गुफुर बा बायदि रोखोमनि बेफोरबायदि गस्ला गाननायखौ दा मोसा ओ मोसानो ओंखारलाङो आरो ग्रोम ग्रोमनो खाम दामनाय सेरजा, जथा, सिफुंनि रिंनायजों। दायो बेफोरबायदि मोसाखांनानै ओ पारटि जालायो जोबनायाव लास्टावहाय खाना जालायो। जोंहा बे बैसागु फोरबोआवहाय बयनिबो न'खराव एफा एफा माइब्रा बिदै थायो। दा एसे एसे
औ।
लोंलायो।
औ। हेल'।
बैफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौहाय फालिनानै
नोंगौ।
हगार हरनानै जोबनानै थाङो आरो दा नोंथांनि ओनसोलावहाय मा बोरै फालियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरदो नोंथां
औ औ नोंगौ माखासेखौ नोंथाङा ओ फोरमायबाय बा बे फोरमायनाय बायदिनो बा ओ गासै खान्थिफोरखौ जोङो एखेखौनो नुनो मोनो आरो। थेवबो आङो जि फोरमायनानै होनोसै ओ जोङो बे मोसौ बैसागो खालि जोङो फुङावनो मोसौनो ओ सिगाङावनो जोङो मा बायदिसिना ज' जाहा जगार नांगौ बेफोरखौ जों गथायग्रोयो जेरै लाव फान्थाव। लोगोसे हालदैखौ जों देनानै लायो उनावहाय ओ हांगारखौ जोङो थाव गुबै लागायनानै जोङो लायो बेनि उनावहाय जोङो ओ मोखोना मोखोना दालाय ओ थाराय दालाय बे दिबु लेवा दालाय बेफोरखौ जोङो लाबोनानै रेडि खालामनानै लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो बै ओ हांगार थाव गुबै गलाय लांनानै हांगार लोगोसे आरो उम बे हालदै देनानै लानाय हालदैखौ जोङो मा खालामो औवा हासुंखौ जोङो थनै बा थाम खाजाबो आरोना। औवा हासुंखौ खाजाबनानै उनावहाय जोङो बै हालदैयाव फोननानै ओमफ्राय जोङो मोसौनियाव बेबायदि मोनथाम मोनथाम दागो बेनो सोरबाया मोननै सोरबाया मोनथाम मोनब्रै बिदि हासुं होनानै महर होनानै जोङो फोथाब फोनो आरो माने गासै सोरगिदिं बिनि मोदोमावनो।
औ।
ओमफ्राय जोङो मा खाला बिबार मालाबो गानहोयो ओमफ्राय लाव फान्थावनि मालाखौबो जोङो गानहोयो आरो। बेबायदि गानहोनानै फाय जोङो ओ दुब्लि फोथारसिम बा दैमा दैसासिम जोङो बेखौ थुखैनो थाखाय जोङो लानानै थाङो लानानै थांनानै जोङो उनाव थु खैखांनानै बेबायदिनो थुखैयो। जोङो मेथाइ खनै खनै बा लाव फान्थाव जों खुबै खुबै जेरै बै मेथाइ दोरोङारि बे मेथाइआ जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नोंसोर जागोन ओ हालुवा गेदेर ओ बिमा गायदे बायदि दाजा। बिफा बलद बायदि जा होननाय ओ बेफोरबायदि मेथाइ खौ खननानै ओ बेफोर लाव फान्दावजों खुबैयो आरो माने बेनि ओंथिया जाबाय माने नोंसोर माने गिदिर गोलाव जा बे बिफा बायदि एकदम मा बिसोरनि जोलैया जाहाथे गिदिर गोलाव जायो उम। बेबायदिखौ हास्थायनानै बेफोरबायदि मेथाइखौ खननानै खुबैयो आरो ओमफ्राय उनाव ओ बेबायदिनो थु थैखांनानै बेखौ उदालै हगारनानै होबोयो जों बै खालि बेखौ दोनदाल होआ आरो।
औ।
ओमफ्राय उनाव फुङाव जों बेबायदिनो आरो मोना मोना बेखौ होनानै लायफिनो लायफिननानै जोङो ओमफ्राय गलियाव खानाय दुरुंफोरखौबो जोङो सोलायजोबनानै गोदान होयो आरो बै रसा बै बै दुरुंखौबो मा खालामो जोङो न'आवनो ओ गायनानै मोननाय फाथोनिफ्राय मोननाय बे बिगुरखौ जोङो न'आवनो दिरुं सायो आरोना दिरुं सानानै जोङो बेखौ ओ मोसौखौ बे दुरुं गोदानजों खाजोबो खाजोबनानै जों बेबायदिनो उनाव गलियाव आरोबाव जोङो फिन आलारि बाथि मोनाबिलियाव होनानै जोङो फोजोबो। औ बे बेनि उनाव जोङो से बैसागोआव फैबाय मानसिफोरनि बा मानसिनि बोर लानाय। गिदिरा उन्दैनो बोर होनाय ओ उन्दैया गिदिरनिफ्राय बोर लानाय बेफोरबायदि खान्थिया जोंहा से बैसागोआवनो जायो। बा जागायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय बेबायदि फुङावनो जों गावनि न'खरनि गिदिरफोरखौ बा बिमा बिफा ओ बिब' बिदा बेफोरबायदि गिदिर ओ बैसोआव गिदिर बा मानाव गिदिरखौ जोङो खुलुमग्रोनानै लायो आरोना फुङावनो। खुलुमखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय जोङो थानसालियाव ओंखारलाङो बयबो जयैनो। गामिनि बयबो फैयो माने जाहाथे बै बोसोर गोदाना मोजाङ मोजां थाङो बा जेबो खैफोद आफोद जेंना जेंसि जाया बेखौ हास्थायनानै जोङो थानसालियाव आर'ज गाबहैयो आरो आर'ज गाब नानै जोङो फोजोबनानै फैयो। बेबायदिनो बै से बैसागोखौ जोङो बेबायदिनि गेजेरजों थिनहरो ओमफ्राय नै बैसागोनिफ्रायसो जोङो गामियाव सेंग्रा सिख्ला ओ गथ' गथायफ्रा गथ' गथाय बा बोराय बुरैफ्रा बोराय बुरै बेबायदि ज' ज' ओंखारलायनानै खाम सिफुं जथा लानानै दामनानै न'खर न'खर हाबनानै मोसायो आरो मोसानाय रंजायो बयबो रंजानानै ओ बेयावथ' आरो जोंहा ओ जौ लोंनायनि ओ जेरै हारिमु होननानै बुंनांगोन जेखौ बे हारिमु दं बे जौखौ जोङो माइब्रानि माथानि बयनावबो ओ जाय जायनाव दङ होयो बिसोरनाव
औ
एसे एसे लोङो आरो ना लोंनानै बेबायदिनो मोसायो रंजायो। सानसे बा साननै बेबायदि खालामो जोङो खालामनायनि उनाव जोङो फोजोबनानै उनावहाय जोंहा माजायो बैस स्रां बानायनानै खुंनाय जौस्रां बानायनानै खुंनाय बे जों बे हाबाफारिखौ लायो बेबायदिनो जों बे हा हाबाफारियाव बायदि रोखोमनि हाबाफोरखौ जों लायो जेरै थुनलाइ माबा ओ थुनलाइ हारिमु बे बेफोरबायदि बादायलायनायखौ जोङो होनानै जोङो बेबायदिनो बे बैसागुखौ जोङो फोजोबो आरो नोंथां। होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै?
औ-औ नोंथां दे औ।
औ दे।
दे-दे